हेल' नोंथां।
बुं नोंथां।
अ नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन? हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ जोंनि बर' समाजावहाय ओ मा मा राहायै ओ बर' सुबुंफोरा गामियारि सुबुंफोरा मा मा राहायै रां आरजिनानै लानो हायो। आं बि सायाव नोंथांजों दसे सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला आङो बुंनि नोंथां। ओ जोंनि बर' समाजावहाय ओ बर' जोंनि बर' समाजाव बर' गामि गामि माने ओ गोबां खस्थ' खालामनानै गोबां दुखु खस्थ' सहायनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा रां आरजिनानै लायो। नंगौना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
बर' गामिफोराव ओ न'खर न'खर बिब्दिनो दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ, हांसो बाइदि जिब जुनार फिसिनानैबो जोङो बर'फोरनि गेजेराव रां आरजिनायखौ नुनो मोननाय जायो। नंगौना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
बिनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरा ओ गोबाव समनिफ्रायनो बा गोदो गोदायनिफ्रायनो न'खराव गावनि न'आवहाय बारिफोराव गय बागान बा गय बिफां गायनानै बिनि फिथाइखौ मोनसे समाव फाननानै रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो। जेरै जोङो मैगं थाइगं गायनानैबो रां आरजिनायखौ बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो। नंगौना नों? औ जेरै जों बुंनो अब्ला ओ जेरै जिब जुनारनि गेजेराव बुङोब्ला जोङो बर'फोरा बोरमा फिनानै बोरमा फिसिनानै। बोरमाखौ जोङो फाननानै बिनि गेजेरजोंबो जोङो रां आर जिनानै लानो हायो । न'खराव जोङो । बोरमा ओ मा फा मानै लानानै जोङो बेखौहाय फिनोनै फैसा खामायनो हायो फाननायनि उनाव आरो बिनि गे आरो बिनि अनगायैबो जोङो । बोरमा फाराम माने गोबां बोरमा फिनानैबो जोङो बे बोरमाखौ फाननानै गोबां रां आरजिनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बयनिख्रुइ साबसिन बा बर' समाजाव नुबाय थानाय मोनसे गोनांथार माबा मुवायानो जानो जोंना अमा। अमाखौ जोङो बर' समाज दा बर'फोरनि गेजेराव बयनिबो न'खराव जोङो अमाखौ नुयो। बे अमाखौ न'खरसेयाव माफा मानै लानायना लानानैबाबो बे अमानि गेजेरजों जोङो बर' सुबुंफोरखौ गोबां रां आरजि जिनानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों नंगौना नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ।
जोङो अमाखौनो बांसिन फाननानै फैसा खामायनायखौ नुनो मोनो। जेरै अमा फाराम अमा फारामखौ जोङो बांसिन फ्राय नुनो मोनो अमाखौ जोङो आफ फार्म खालामनानैबो बा अमा ओ अमा बुन्दि लानानै जोङो बेनो बुन्दा होनानै जोङो बे अमाखौ ओ फिसा जोनोम होहोयो बिनि उनाव जोङो गोबां अमा आरजिनानै लानो हायो न'आवनो।
औ
गैयाबा जोङो हाथाय बाजाराव थांनानै अमा बायना लायनानै बे अमाखौ फिसिनानै जोङो उनावहाय गिदिर जायोब्ला बेखौबा गथायैनो फानहरो बा ओ गोदानानैबो जोङो फाननाय खौ नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
गेजेरजों जोङो अमानि गेजेरजों बांसिन रां खामायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। आरो बर' न'खर नखराव दाउ आरो हांसो बे थाखायो बेखौ जोङो बयनिबो न'खराव नुनो मोननाय जायो आरो दाउ हांसो फिसिनाया एसेबां गोब्राबबो नङा बिफोरो जेराव मेराव जायगायावनो थांनानै बेलेगनि न'फ्रावबो खाथि थि खालानि न'आव थांनानैबाबो बेफोरो आदार जानानैनो थांनानै थानो हाग्रा बे मोनसे जिब
औ औ नोंथां
खौ जोङो ओरैनो लाबोनानै ओ फिनाय जायो बेखौ दोननानै उनावहाय बेबो जोंनो ओ गोबां फिसा जोनोम होनानै गोबां रां खामायनायाव मदद मदद होयो हांसोआबो बेबायदिनो हांसोआथ' बुंनो नो थाङोब्ला ओ गोबां फिसा जोनोम होनानै थाबैनो गिदिर जायो बियो बेखौ जों फाननानै थाबैनो रां आरजिनानै लानो हायो नंगौना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बेनि अनगायैबो जोङो न'नि फुख्रिफोराव ना ना ना हगारनो समाव गोबां ना गोरलै हगारनानै बे नाखौ जोङो ओ फाननाय समाव गिदिर जायोब्ला फाननानै बिनिफ्रायबो जों रां आरजिनानै लानो हानाय जायो आरो ख्रिखौ जोङो दैखौ रानहोआलासिनो दैखौ अराय सम ओ थिनानै दोनबाय थायोब्ला बे नाया ओ बोसोर बोसोर बोसोर बोसोर थानानै गावनो ओ उनावहाय उन्दै फुवान जोलै होनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो। बिनि गेजेरजोंबो बर'फोरा बे नाखौ फाननानै ओ रां आरजिनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ।
बिनि अनगायैबो बर'फोरनि गेजेराव बर' न'खराव जोङो ओ बारि एसे एफा एनै थाब्लाबो बे बारियाव जोङो मैगं थाइगं ओ गायना लानै गावनि जानां गौ आन्दाखौ जाना आग्लायनायखौ ओ हाथाय बाजाराव लांना फानहैनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो। जेरै जोङो ओ आलु बोथोराव आलु गायो बिदिनो दैज्लांनि बोथ थोराव गुबुन गुबुन मैगं बोथोर लायै बोथोर गुबुन गुबुन मैगं आरजिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
औ जेरै जोङो आलु मैगं ओ पथल केरेला बहल जिं खा थाइबें लाइ लाफा कबि कबियानो बुंनो थाङोब्ला मोनथाम फुलकबि बान्दा कबि आलो आरो अलकबि अल बेदार बेफोर मैगंखौ जोङो जायगा मोनसे लाना नै ओ बुरजाबो गायनानै लानो हायो। आरो जानो आन्थाबो गायनानै लानो हायो। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोङो बे फोरखौ बुरजा गायनानै फाननानै रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ फान्थाव बागान खालामनानैबो रां खामायनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बैग्रि बै बैग्रि मोनसे बिफां बैग्रि फिथाइ गिदिर गिदिर बे बैग्रि बे लाहि ओ बेखौबो जोंङो बागान मोन से बा दखरसे जायगा नायनानै गायना लानानै बिनि फिथाइखौबो फाननानै जोङो रां आरजिनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ औ नोंथां।
आसा खालामो नोंथाङा आंनिखौ साबसिन बुंनो हागोन? जाहाथे नोंथाङा गावनि मोन्दांथिनि गेजेरजों ओ फंनैसो बुंनानै होगोनखौ आं आसा खालामबाय।
औ ओ नोंथांनि बुंनाय बादिनो आंबो बेसां खौनो मिथिनो हायो ओ जोंनि ओ बर'फोराहाय जोंहा रांखान्थि बेलायाव एबा रांखावरि खामायनायावहाय जोङो बे ओ ओ गामियारि सुबुंफोराहाय ओ बांसिनानो ओ आबाद गाहाय हारि नालाय ओमफाय ओ आबाद मावनाय जों लोगोसे जिब जुनार फिसिनाय आरो बिदिनो। मैगं थाइगं गायनानै मानानै बेफोरनि। बेखायनो जोङो रांखो ओ रांखौहाय खामायनो हायो । ओ जोङो ओ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथाय जोङो। ओ जेरैबादि माइ। ग माइ गायनाय। गिबियावनो जोंहा माइ गायनाय फैयो जोङो माइ गाय माइ गायनानै जोङो माने न'आवहाय। जानो थाखाय जोङो माइखौ गायनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो गावनि न'आव जानानै जुदि आग्लायोब्ला। एबा ओ। आरो न'आव माब्लाबा नांग्रब। गौ एसे ओ बुरजा बिबांनि जुदि जोंनो रां नांगौ जाब्रबो आरो जोंहा जेबो गैया जायो। ओ अब्ला जों ओ ओ माइफोरखौहाय फानो। होमबाथाय जोङो माइनिफ्रायबो जोङो रांखान्थि खामायनाय बेलायावहाय रां खामायनाय बेलायावहाय जोङो ओ हेफाजाब मोननो हायो माइनि बो बेजों लोगोसे जोङो माइ गायखांनायनि उनाव हाजिरै बायदि गोरान आबाद होननानै बुंनो हायो जोङो जेरैबायदि सबायाइ जुखाम ओ बानलु जोङो बेफोरखौहाय मावनो हायो जोङो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो आ बेफोरखौहाय जोङो आबाद मावनानै ओ बोथोर ओ बोथोर सब्ला जोङो बेफोरखौ फाननानैहाय जोङो न'खरखौ सुंनो थाखाय जोङो बेफोरनिफ्रायबो गोबां रां खामायनो हायो आरो बेफोर जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो। औ आरो बेजों लोगोसे गोसेनो जोङो आथिखालावहाय बर' सुबुंफोरखौ नुनो मोनो नोंथाङा जेरै होनदों बैग्रि बिफां गायनानै जोङो ओ बेफोरनि ओमफ्राय रां खामायनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ थरमुस जायखौ जोङो थारमुजा हो होननानै बुङो। जों बेनि बे बायदि आबाद मावनायखौबो आथिखालाव जों बर' सुबुंफोरखौ नुनो मोननाय
नंगौ नोंथां नंगौ।
बिथांमोना गोबां ओ खस्थ खस्थ' खालामनानै ओ तरमुसनि आबाद खौ मावो। ओ जोङो टरमुस ओ फिथाइफोरखौबो ओ फाननानैहाय जोङो गोबां रां खामायनो हायो।
औ औ
बां बेफोरनिफ्रायबो जोङो न'खर सुंनो थाखाय खाय जों गोबां हेफाजाब मोननो हायो आरो। आरो बिनिफ्राय जेरै नोंथाङा बुंदों दाउ, अमा बोरमा, मोसौ सौ बेफोरबायादि फिनानै जोङोहाय रां खामायनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो अमा जोङो बुंग्रोनो सानबाय अमाया जोंहा ओ गोदो गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा अमाजोंनो थांनानै थाबोदों होननानै जों बुंनो हायो। ओ जोङो ओ अमाखौहाय जोङो अमा फिसा फाननानै एबा अमा गिदिरखौनो जों फाननानै फाय ओ जोङो बिनिफ्राय रां खामायनो हायो अम मानो होमबा जोंहा बर'फोरा अमा बेदर बेराद जासोगारो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
औ जोंनि हाथाय बाजारफोरावहाय बर' जेराव बर' समाज दागोन बेवहायनो अमा अमाफोराहाय अमा बेदरखौहाय ग्रोन ग्रोम नुखाथारो आरो जों बेनिफ्राय जबो जोङो रां खावरि खामायनायाव गोबां हेफाजाब मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बोरमा फिसिनायाबो जोंहा बिदिनो बोरमाखौ फाननानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो जोङो ओ मोसौ मोसौ फिनाया जोंहा मोसौआ बर' न'खरफोरावहाय ओ थाखाथारो आरो जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ गाहाय औ औ ओ ओमफ्राय जोंड़ो बेख खौहाय ओ आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो बिनि जा गाइखेरफोर मोनो जोङो गाइखेरफोरखौ जोङो फाननानै हाय ओ गामियाव फाननानै जोङो रां खामायनो हायो एसे बिबांनिब्लाबो जोङो मोसौनिफ्रायहाय रां मोननो हायो आरो नाथाय जोंनो मोसौआ गोबां हेफ हेफाजाब होयो आबाद मावनाय बिथिंआवहाय गोबां हेफाजाब होयो जोङो बिनिफ्राय बिनि खिनिफ्रायबो जोङो हेफा हेफाजाब मोननो हायो जेरै जोंडो हासार मानो होमबा बर'फ फोरा गोबां आबाद मावो आबाद आबाद मावनायाव जोंहा हासारनि गोनांथि आरो जों बेजों लोगोसेनो मोननो हाब बावो ओ साबिलाय साबिलाइखौबो जोङो आथिखालाव बर'फोरा गोबां ओ मावनो हमबाय जों साहा बिलाइनि जोङो गोबां रां खामायनो हायो
औ औ
औ नोंथां ओ बिदिब्ला आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै जानो हागौ नोंथाङा गुसुङैब्लाबो आंनि फ्राय फिननायखौ मोननो हाबाय
औ औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला दिनैनि सावरायनांगौ बेयावनो फोजोबनोसै होननानै आं ओ बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय
औ औ दे नोंथां